हेलौ
औ खोनादों ना नोंथां?
खोनादोंना नोंथां? औ खोनादों।
औ खोनादों
अ
अ मा खालामगासिनो दं नोंथां?
आंथ' दा ओरैनो दंमोन। ओंख्रिबो संफागासिनोमोन आरो दे रायज्लायजागोन नोंथां
माबाफोर तपिकनि सायाव रायलायजागोन नामा नोंथां?
सोरदोबा रायलायदो सानसे मानि हा हो औ खोनादों।
ना ओ जिब जुनारनि टपिकनि सायाव रायलायनो सानदोंमोन नोंथां हागोन ना नोंथां रायलायनो?
औ दे रायलाय जागोन।
औ जागोन होननानै बुङोंब्लाथ' गोबां दंङ जेरैहाय
औ न'आव फिसिनाय माखासे एमफ्राय हाग्रानि
औ दे नोंथांङा बेफोरनि बागै फंनैसो बुंनो हायोबा फोरमायजागोन दे नोंथां
न'आव फिसिनायखौथ' जों जेरै उम सैमा माउजि बेफोरखौ फियो बेनिफ्राय आरो ओइ सेसा ना मा बेफोरबो फिसिजायो आरो सैमाफ्राबो दानिया बेलेग बेलेग
औ औ
बेखौथ' मिथिखायो जानांगौ।
औ नोंथां
बिदिनो न'आव फि गामिफ्रावथ' बांसिनानि न'आव फिनायखौ मासैमा होनोथाय बेखौ फिसियो बेनिफ्राय टाउन सहरफ्राव जों इदि इदि खोमोन गोलाव गोलावफोरखौ फिसिनाय नुयो। बिलाथि सैमा ना मा सैमा होनो बेफोरबायदिखौ बेनिफ्राय हाग्रा बंग्रानि दं माखासे इदिनो मैदेर बेनिफाय मोसा मै सेसा एफोरो बेनिफा
बेबादिनो दाउ अमा बेफोरबो गोलैयो नालाय नोंथां औ
अ जिब जुनार अ बेफोरबो गुरैयो ना।
औ बेफोरनि मादाव नोंथाङा माबे। ओ जि जुनारखौ बा जानानै मोजां मोनो नोंथांङा बांसिन जेनेबा। जोंहाथ' न'आव फिसिखायो नालाय नोंथां।
औ बिदिबबनो दाउ ओमफ्राय हांस दाउ हांसो अमा एफोरखौ फिसिनाय जायो न'आव बेनि। ओमफ्राय इदिनो सैमा मावजिफोरखौ मोजां मोनो आरो एसे। बारा मोजां मोना मावजिखौ एसे मोजां मोनो औ।
औ।
फिसिनो थाखाय बिदिनो बोरमाफोरबो फिसिनाय जायो।
औ। स' बेबायदिनो जोंनो बेफोरो। बेफोरनि गेजेराव माबे माबे जुनारखौ। फिसिनानै ओ जोंङो जेनेबा जानायनि थाखायबो बाहाय जायो‌। आरो फाननो थाखाय बाहायजायो नोंथां फोरमायनो हागोनना नोंथां?
अ जों जेनेबा इदिनो दाउफोरखौ फाननो थाखाय फिसिजायो बेनिफ्राय। हांसो बोरमा अमा अमाखौथ' गासैबो फिखायो आरो दाउफोरखौ हांसोफोरखौ। बेफोरखौ फाननानै जों फैसा मोनो जानोबो हायो। जानो थाखायबोथ' नांगौना आलासि उलासि फैबाबो। जों दाउफोर बेदर नंङाबानोथ' जाया।
ना बेफोरनि मादाव जोंङो दाउखौ जों। अनला ओंख्रिजों संबाबो गोथाव जायोना नोंथां? आरो जों सबायजोंबो जायो। नों।
बर'नि ओंख्रि होनोब्लाथ' बेफोरनो औ मोजां मोनो। सबाय जों दाव‌जों।
औ। बेनिफ्रायफ्राय आरो जामथाय बे अमाखौबोथ'। ओ हाबा बा फोरबो बा कास बेफोरबायदिफोरावबो होनाय आरो जेनेबा जों बे। खौ बे अमाखौ जोंनि। नारजि बे नारजिजोंबो संनाय जायो आरो ना नोंथां।
नोंथांङा।
नारजिनि बागै बा ना माबारै संङो अमा नारजि बेनि बागै फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
एसे ओरैनो
बिदिनो नारजिखौथ' जों फार्स्टाव। रुनानै लागोरबाय खारै होनानै।
औ।
खारै होनानै संग्रोबाय बेनिफ्राय जों बेदरखौ फार्स्ट। दसे एवनानै लाग्रोबाय बिदिनो एवनानै ला। नानै होसननानै होबाय आरो। इदिनो बेदरावनो होफाजोबना लाखाबाय। ओमफाय ओंख्रियाव होन ओंख्रिया जाबाथाय होसननानै होबाय आरो मोजां मोनहोनानै सानानै लानानै। बिदि स्टेलनि सङो आरो ओमफ्राय नोंथाङा माबायदि स्टेलाव संङो खिन्थानो हागोन? गासैनाबोथ' संनाया बेलेग बेलेगनि जायोना।
औ। जा नुनो मोनो
औ आलदा आलदा बेलग बेलग इसटेलनि संजोबोना गासैबोथ'।
आंनि खौसाय गिबियावनो ओं नारजि बा बेखौ फाथोबो होनाय जायो जेनबा। गोथांखौम होनबाय बेनिफ्राय रानना फोराननानै गोरानबाथाय जों नारजि हिसाबै बुंबाय बेखौ जेनेबा गोरान जाबा। उम बेनिफ्राय आरो गिबियावनो जोङो बे नारजिखौ ओ गोरानखौबा सुनानै लाग्रोबाय आरोना नोंथां। बेनि उनाव हाय सारायाव ओ थाव होनानै पियास फालौ होनानै ओ बे अमा बेदरखौ एवथामना लाग्रोनाय जायो नोंथां।
ओं।
बेनि उनावहाय बे एवफ्रामनो बायमान जायोब्ला अमाया बेनिफ्राय बे नारजि बिलाइखौ गारख'ना होयोना नोंथां बिनिफ्राय दैबो होनाय जायो। आरो खारै एसे होबाय जाहाथे बांद्राय गोखा जायैबायदि। बेबायदि संनाय जायो आरोना नोंथां नारजिखो थ' जोङोहाय न'फोरावनो बांसिन मोनो जेनेबा फैयो नालाय नोंथां जानायनि थाखाय आरोहाय गोबां खामानियावबो फायो बे नारजि बिफांनिफ्राय औ। बे नारजि बिफाङा गोदोर जायोबा जों बिनिफाय ओ फाथोनि दुरुं जेनेबा मोसौनि फागा बेखौबो बानायनो हायो नालाय नोंथां लोगोसेनो जों दुरुंबो बानायनाय नुनो मोनो जोङो।
अ।
ओमफफ्राय बेखौ आरो नारजिखौ बे गोथाङाव। जायो। आरो गोरा गोरानावबो जाजायो गोना गोबाव सम लाखिना गोबाव समसिम जाजायो बेबो बेबायदिनो जोङो ओ जिब जुनारनि बागैथ' बुंबायनाय आरो बे ओ जों न'नि जिब जुनारा थ' थांबाय लोगोसे हाग्रानि जिब जुनार आरो ना। बे हाग्रानि जिब जुनारफोरा जाहैबाय जेनबा मोसा सिंह
अह
बिनिफ्राय आरो ओ ए मै गान्दा बेफोरबायद गोबां दङ आरो सिबौ बेफोरबो दङ। स' बेफोरो जिब जुनारफोरा जोंना दा लासै लासै गोमालांनो हमनायखौ नुनो मोनदों आरो ना नोंथां। जेनेबा बेखौ
नुनो मोनला।
जेनेबा बेफोर थ दा ओ थानायनि थाखाय जेनेबा दंफां लाइफांफोरखौ दाननायनि जाउनाव बेफोरबो थानो जायगा मोनासै खायफा खायफाया थैलांबाय बा खायफा खायफाया दाबो सिरियाखानाफोराव जायखौ जोङो नायनो थाङो आरो ना नोंथां।
अ दाथ' सिरियाखानायाव नायहैबाबो बारा बुस्थु नुनो मोनला। एसे एसेल' नुनो मोनग्रा जाबाय।
औ
मोनसे मोननै बुस्थुल' नुनो मोनो बिदिनो जिबौ मै मोख्रा बेफोरखौ नुनो मोनो आरो ना। जिबौफोराबो बारा ओंखारला बायला गामिफोरावबो सिगांनि बायदि सिगांफोर सिगां मेरला नुयोमोन दाना गोमालांनो हमजोब्बाय आरो ना।
जेनेबा औ नुयोमोन।
बेफोरो जोंना सुबुं अनजिमा बांलांनायनि जाउनाव आरो जों दंफां लाइफांफोरखौ बांद्राय दाननायनि जाउनाव जालांदों ना सानो खाय जाय मोनि थाखाय। बारा जानायनि थाखाय बिदिनो नोंथाङा न'आव फिसिनाय जुनारनि मादाव ओ माबे जुनारखौ बांसिन मोजां मोनो नोंथाङा फिसिनो मोजां मोनो खोन्थानो हागोन ना नोंथां?
ओरैनो सेसा बेनिफ्राय मावजि दाव अमाफोरखौथ' फिखायो।
औ स'
एफोरखौ फिसिनानै मोजां मोनो आरो।
आंनावबो बिदिनो नोंथांनि बुंलांनाय बायदिनो ओ बांसिन मोजां मोनो होनोब्ला मावजि बेखौ बेखौ मोजां मोनो नोंथां फिसिनो।
ओ
मा होनो सुबुंनि रावखौ बुजि मोनो नालाय बेखायनो मानसिजोंनो नालाय इसोरनो गोरैलैनिफ्रायनो फिसिनानै नालाय बिसोरबो बुजि मोनो।
अ
बिनिखायनो मोसौफोरखौबोथ' खायफा खायफाया फाराम रखम बानायनानैबो गोबां फिसिनाय नुनो मोनो आरना नोंथां बे मोसौनिफ्राय।
अ।
गोबां मुलाम्फा जायो जेरै बुंनो थाङोब्ला ओ मोसौआ गाइखेर होयो आरो बे गाइखेरनिफ्रायनो जोङो ओ गल्ला पनिर बेफोरखौ बानायनो नुनो मोनो आरो।
ओं।
आरो बे मोसौनि गोबोरखि बेबो जोंनो हासार हिसाबै गोबां हेफाजाब होयो।
मोसौ बिगुरफोरनिफ्राय जोङो सामब्रानि जाय बेल बेफोरबायदि ओ
बासन्था बेफोर खायसे खायसेफोरखौ बाननाय जायो आर ना नोंथां मोसौनि बिगुरफोरनिफ्राय।
औ इदिनो खामफोरखौ बानायनाय जायो।
औ, बर'नि
ओम।
बे। मोसौखौबोथ' आरो जोङो फाननानै रां मोनो, बेबो मोनसे।
औ।
औ ओमफ्राय बे गोबां जारसि मोसौ आरो जों लकेल मोसौ दोङो जेनेबा
उम।
अ बे मोननैनि मादाव जोङो बांसिन गायखेरखौ औ माने जारसि मोसौनिफ्राय मोनो ना नोंथां।
औ।
औ। स' नोंथां लाङा। ओ बेबायदिनो फिसियो नामा मोसौफोर नोंथां?
मोसौखौथ' फिसिया जोंहा मा होनो अमा दाउ एफोरखौ फि फियो आरो हांसोफोरखौ मोसौआ गैया आरो।
अ जोंहा समाबो जाबायमोन नोंथां लाखि जा
अ दे होमबा नोंथां। नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोन्नाय थाब
औ दे नोंथां ओ।